अ खोनादाें
औ होनबा नोंथाङा फ्रि दं आ दायो हेलौ नोंथाङा फ्रि औ खोनादों नोंथाङा फ्रि दंना दायो
औ आं फ्रियानो दं दायो आं सावरायनो हागोन दे
औ औ ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरदोंमोन। बेनो जाबाय बैसागो बैसागो फोरबोनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय हरदोमोन औ बैसागोनि सोमोन्दैथ' नोंथाङाबो मिथिगौ। नङा होनबा औ होमबा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा बैसागोनि सोमोन्दै।
औ बैसागु होनोबथ' आं बैसागु एसे बिदिन्थि होलांसै माने बैसागु होनोबाथ' जोङो गोदोनिफ्राय नो जोंनि माने आबै आबौ जोंनि गो माने जोंनि आबै आबौ मोननि निफ्रायनो माने गोदो माने बर' सुबुं माहारियानो माने गोदो समनिफ्रायनो माने फालिबोखानाय जोंनि ओफ्राय गोदोनिफ्राय ओखायनो औ गिबियावनो जों माने एप्रिल दाननि जिबा कालार होननानै बुंगोन इंराजिनि ओमफ्राय आरो जोङो बर'नि राव जोङो बर'नि मासाव जों मागो मास माग मास होननानै बुङो बे समाव मो माग मास बेनिफ्राय जों माने बैसागुखौ सफैनाय होनना मिथिनाय जायो जोङो बैसागु बैसागुनि थारिखखौ माने माग मासनि एक तारिखखौ माने जोंनि बैसागुनाव माने जों गिबि सान माने बोसोर बोसोर गोदान होननानै फालिनाय जायो मानिनाय जायो जोंनि बर' जोंनि बर' हारियाव गिबियावनो जों बैसागुखौ होनोबा जों मोननै महरै मा फालिनाय जायो जेरै मोसौ बैसागु आरो मानसि बसागु मोसौ बैसागु होनोबा जों मोसौ ओ बिदि न'आवनो थानाय मोसौ गोरानखौ थुखैनांगौ जायो थुखैयो माने बैसागो माने बैसागोनि एक थारिखनि सानसे सिगां थुखैनाय जायो जेरै थुखैनायाव जों माला मालानि थाखाय जों फिथाइ सामथायाइ माने मैगं थाइगंफोर माने माला बानायनानै मोसौनो गानहोनायखौ जों नुनो मोननाय जायो जेरै जों लाव फान्थाव बिदि बे बायदि बायदि रोखोमनि मैगंखौ जों माने ज' खालामनानै मोनफा मोनफा होनानै माने जों बेखौ माला खालामनानै माने जों मोसौनो गानहोनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो गिबिआव आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा थालिर फस्ला होनना बुङो थालिर फस्लाखौ माने मोनथाम ससे दानस'नानै बेखौ माने औवानि माबाजों जिरनायजों बेजों माने खाथबनानै जों हांगार न'नि हांगार माने सारायफोराव थायोना बेनि हांगारजों माने जोो मो मोसौआवनो थाव गुबै होनानै माने थाव गुबै फुननानै माने मोसौनोाव जों बे हांगारखौनायिनाय खौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो बे मोसौखौ जों थुगैनानै लानाय जायो मोसौ मोसौ बैसागुआव बे फुनखांनानै जों मोसौखौ थुखैनानै माने माला गानहोनानै जोङो माने मोसौखौ आगारना होनायखौ नुनो मोनो ज जोंनि बर' समाव बेनि अनगायैबो आरो बैसागु होनोबाथ' जोङो बयबो मिथिखायो गिबियावनो जों फोरोंनाय लोगो लोगो एक थारिक दुगैस्रां लोबस्रांनो माने न'खरनि बिमा बिफा बा जोंनि आबै आबौ बा गामि
न'खर न'खर हाबनानै माने जों मानहैनाय बा सनमान होनायखौ जों नुनो मोननाय जायो माने खुलुमहैयो न'खर न'ख हाबनानै बिनि अनगायैबो आरो बुङोबा जों बैसागुखौ बिदिनो माने रंजानाय बैसागु होनना बुङोबा जों माने सातदिन माने सातदिना सानबायदिव फालिनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो आ बिदिनो गिबियाव जों एक थारिक खालिथ' जों मान होनाय- खौ जों नुनो मोननाय जाबाय बिनि उनाव आरो जोङो माने अ रंजानाय बैसागु माने जोङो मोसानो माने दा माने जमा-जमा बिदिनो न' गामिनि अ सेंग्रा सिख्ला बा बिदिनो बोराय बुरै बिदि गथ' ग- थाय माने जमा जानानै बा दल-दल जानानै माने मागिनो थांनाय होनना बुंनां- सिगोनखौ मागिनो थांनायबा ओ मागिनो थांनाय बा मान हैनाय बा सनमान हैनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। बिदिनो जों माने जोंहा बिदिनो बर' माने आइजो माहारिया माने गानग्रा दख'ना बिदिनो समायना रमायना दख'ना गोजा दख'ना ओमफ्राय इदिनो गोमो दख'ना गोजा दख'ना बिदि आरो जोमग्रा गोजा जोमग्रा गोजाना मा होनोमोन बेखौ गस्लाखौ बिदि औ फाय इदिनो आर'नाइ फास्रा इदि लानानै माने ज' ज' ओंखारलांनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो मागिनो होनना बुंनांसै बेखौ औ ओमफ्राय सेंग्राफोरा बिदिनो गामसा ओमफ्राय मा होनोखौ गिन्दि गिन्दि ओमफ्राय आर'नाइ गस्ला बिदिनो आर'नाइ गस ला ओमफ्राय बिदिनो आर'नाइ बिदि आरो जान्जिआव खानानै आर'नाइ खानानै माने ज' ज' सेंग्रा सिख्ला बोराय बोरै माने ओंखारलांनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो माने इदिनो दल-दल जानानै ओं खारनायखौ नुनो मोन्नाय जायो बा सेंग्रा सिख्ला जमा बोराय बुरै जमा जानानैबो थांनायखौ जों नुनो मोन्नाय जायो। दल-दल जानाबो थांनायखौ नुयो। औ गथ'फोर जोंनि गामिनि बा इदिनो दाब-दाब जायगानि माने गथ'फोरखौबो मागिफै नायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो जोंहा बर' हारिनि गोदोनिफ्रायनो माने सोलिबोबाय थाखानाय दामग्रा देग्रा दं माने जोंनिनो माने बे बर' हारिनिनो होननानै मिथिखानाय नाम मोनखानाय जोंहा जि आय थेक मोनखानाय जोंहा दामग्रा देग्रा दङ' जेरै बुङोबा आ खाम जथा सिफुं बिदिनो बायदि-बायदि रोखोमनि जा दामग्रा दं दामग्रा खौ नुनो मोननाय जायो आ बेखौ जोंहा जोंहा ओ सिख्लाफोर बा सेंग्राफोरा बिदिनो सेंग्र बा आ बिदिनो जोंनि गिदिर जानाय आबौ आबै बिथिं आबौमोन बा बिदिनो आदै मादै आदैमोन बेफोरबायदि माने मा बैसोनि माबा सुबुंफोरा माने इथिङाव दलफोरखौ लानानै बा सिफुंफोरखौ लानानै माने आ मागि हैनो थांनायखौ नुनाय जायो आरो बिनिजों लोगोसे जोंहा बैसागुआव माने गावबा गाव मेथाइ ओ लिरनानै लानाय थायो माने सिख्ला सेंग्रा बिदिनो औ खुगा मे थाइ लिरनानै लानाय थायो बेखौ जोंहा रोजाब-रोजाब जोंहा माने रंजानानै बैसागुखौ जों फालि‌ लिनानै फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायैबो आरो औ बेनि अनगायै आरो बुङोबाथ' जोङो बिनि उनावहाय जा जा जों माने मागिनाय होनना बुंनांसिगोनखौ मागिनायखौ जा जों मा मा दान मो बोयो बिनि बेखौ बिनि माबायाव लानानै जों माने बाजाराव बेजोंनो माबा खालामनानै जों बेखौ खाना जानायफोर खौ नुनो मोननाय जायो आरो गामि-गामि औ नोंथां औ नोंथाङाबो एसे फोरमायलादो दे नोंनि हानायखिनिखौ
औ औ औ नंगौ अ नोंथाङा गो बां फोरमायबाय नङा होनबा। बैसागुनि स सोमोन्दै आरो बैसागुनि सोमोन्दै जों आ गासैबो मिथिखायो मानो होनबा बियो जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थादों। बे फोरबोआ आरो बियो बे फोरबोआ आबादजों सोमोन्दो गोनां नङा होनबा?
औ औ औ औ
आ-आबाद मावनायनि माने सिगां जोङो ओ बिनि बैसागोनि उनावथ' जोङो आबादनि थाखाय थाग थियारि जानांगौ नङा होनबा? बेनिखायनो माने ओ जाहाथे मोसौफोरा माने बेमार आजार जायालासेनो मोजांनो आबादफोरखौ जों मावनो हायो। बेनि थाखाय माने ओ ओम बे बैसागु बोथोरखौ फालिनाय जायो बा मोसौ बैसागोखौ फालिनाय जायो होननानै बुंनाय जायो नोंथाङा मोजाङै फोरमायलांबाय ओ जेरैबायदि बै ओम बे सैथ्र' दाननि लास्ट ओ सानखालि जुब था खालि जेरैबायदि मोसौ बैसागो खालि ओ लाव फान्थाव थाव आ बायदिफोरखौ ओ माला सोहोनानै मोसौखौ माला गानहोनाय जायो आ आरो दैमायाव लांनानै मोसौखौ थुखैयो नङा होनबा बेबायदिनो आरो ओ जेरै ओम बिनि उनावहाय बैसागो जाय जों गोदान बो-बोसोर होननानै जों सानो ओ बे ओ बैसागुआव जोङो ओ से माने एप्रिल ओम नि से सानखालि जोङो ओ जेनेबा जोङो ओ न'खरनि बिमा बिफा नङाबा ओ आबै आ आबौ गासैखौबो जोङो खोलोमो नङा होनबा आरो ओन जेनेबा गिदिर फोराबो उन्दैफोरखौ बोर होयो आरो उन्दैफोराबो आ मान होयो आरोना।
औ औ औ।
औ आरो ओ गामिनि जेनेबा ओ थानसालिफोराव बा मन्दिरफोराव थांनानै खोलोमहैनाय बायदिफोरखौ जोङो नुयो। आरो बेफोरो दानिनो नङा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थादों। आरो जोङो बेफोरखौ नुबोबाय थादों नङा होनबा बेबायदिनो बैसा बिदिन ओ बैसागोनि बे ओ मानसि बैसागो होननानै बुङो बेखौ मानसि बैसाग बैसागो खालि आ जोंनि ओ बर' समाजाव नुनो मोनदों आरोना। गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ खानानै ओ जानाय बायदि दिफोरखौ जोंयो नुनो मोन्दों आरो बेबाय दिनो ओ बैसागुआव बे मानसि बैसागो जानायनि उनावहाय ओ न न'खर न'खर थांनानै मोसाहैनाय आ जेरैहाय नोंथाङा दा दसे सिगां बुंलां दोंमोन खाम, सिफुं, जथा जाय जोंनि हारिमुनि सिनायथि। बेफोरखौ लानानै जोङो ओ मोसाहैयोमोन। दाबो मोसाहैयो गोदोबो मोसाहैयो। हैदोंमोन आरो गोबां ओ जेनेबा जोंनि ओ गावनि हारिमुनि दखना जायखौ जाय खौ गानबाथाय जोङो बर' होननानै सिनायथि मोनो दख'ना गाननानै आ रेगे रेगां फास्रा गाननानै जान्जियाव ओ ओ आर'नाइ खानानै जोङो बागुरुम्बा मोसाहैनायखौ जोङो नुयो। बा बैसागो मोसाहैनायखौ नुयो आरो ओ जेरैहाय हौवासाफोराबो गामसा आर'नाइ गाननानै ओ मोसाहैनायखौ नुयो जोङो। खाम, सिफुं, जथा लानानै आरो बेबायदिनो ओ गोदोथ' ओ बेबायदि बिदि बैसागो ओ जाब्लाथाय जेरैहाय ओ गोबां एदाव लायनाय खुगा मेथाइफोरबो दंमोन आरो सेंग्रा फोरनि सेंग्राफोरनिया सेंग्राफोर माने मोसाहैनाया एक्सट्रा जायोमोन आरो सिख्लाफोरनि सिख्लाफोरनि जायोमोन नाथाय दा ओ बेबायदि एक्सट्रा मोसानायफोरखौ बांसिन नुनो मोनलिया माने गुब गुबुन जायगायाव दंबाबो माने जोंनि जायगायाव जोंनि ओनसोलाव जों नुनो मोनलिया मानो होनबा दा आ बारा मानसिफोर गैयैनि जाहोनावनो बेबायदि जादों खोमा? आं बेबायदि सानो औ। बेबायदिनो आरो दायो बैसागोनि सोमोन्दै गोबां दि आं मिथिनो मोनबाय नोंथांनिफ्रायबो। आरो आंबो फोरमायबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियाव दोन्थ'सै नामा नोंथां। समाबो जाबाय औ गुबुन मोनसे आयद जों औ उनाव रायज्लायनोसै।
औ जागोन दे गोजोननाय थाबाय। अह।